अरसि जोबजानो लुुगैदो नों मा जाखो जेनेबा नङा नोंहासो आ आंनाव फैदों खिन्थु नटिफिकेसन बारायावल फैयो थुबाबो हाबा थुबाबो हाबा। ओमफ्राय एबाव थाबाबो फैया एयावबो फैखिया ओंखायनोथ हरदों दहय नोंनाव। बे खारिए खारिया जालाबायजोबबाय होदोंलै रिफ्रेस नों हरनायजों रिप्लेस होनायजों ओमफाय फन फैबाय नटिपिकेसन बाराव फैबाय गैया हाबा माबायाव फैयाखै इब फैयासै।
थास' बिलाइनि दैया मानो बिदिलै जेरै दैया नांनायखौ नुवा थास' बिलाइयाव? ओमफ्राय बोरै दैया थायो दे बिदि।
दै थानो ना बिलाइयानो रिमला लांखायो बेना। थास' बिलाइ
जाखांबाय ओंखाम?
ओहो?
मा ओंख्रि होनदों?
थोद खनबोसे सोंहरबाय थादों ब्रा बेलाय। नारजि अमा, आलु भाजा, ना मैथा,
हाब जानाय होखलायसि गोन बे दिनै।
अइ र'
खेबासो लाखासिगोन लाय बे?
जानायफोरखौ खमायबानो जायो।
पेटस बारायजोबसै नोंना जेरि। खमायाबा खमायनो हानाय नंला नों एबार पेटस बारायजोबसिगोन।
जोंनि गामिथिं गैयानो जायगा गैया।
लिसु जायाखै जेरि एबार?
माया?
लिसु लिसु।
बिदिनो
लिसु जाखै नामा होनदां?
मा
एबार खम मोनजाबायलै लिसुआ गैया। न' ना दानफैनाय जाबायना।
रुटिखौ नों गुरबेसे जानो हायो?
मोनथिया।
मिथियानो मा साप्रि रायलायनाय जायो उन्दै गोरलै साइस रायलाय खायो। आंथ' गुरथाम गुरब्रै गुरबासिम जानो हायो आं गुरबासिम गुरबा ओमफ्राय बेनिफ्राय बेदर बेदर अमा बेदर आइ ओहो अमा बेदर जायालै आं अमा बेदरा आनहेलदिसो मटोन चिकेन रटि गुदुं गुदुं ओंख्रि दालि लाब्रा नङाबा ओमफ्राय सालाद थाबाय थाइबें थाबाय थाइबेंआ एक्सट्रा मानि ओमफ्रायो खिंसिलि थाबाय बरिया ओमफ्रायायो लान्सआव लान्साव बेखौनो जाबा ओहो लान्साव बेखनो जाबाय दिडिनारावहाय ओंखाम जानोसै ओ माबा दालिजों सुआबिन भाजा ओंखाम।
ओमफ्राय माबा मानों खौ सिखोन रुनाय बे जाबाय जानानै गेन खालामबाय वर्कआउटआव
बरिया जाना बिदि खालामबा रथि जानांगोन जों
बिनिफ्राय माबा गाइखेर लोंबाय उन्दुयैनि सिगां गिलाससे रुटिबो जानांगौब्रा हायोबाम जानांगौ ज रुटिजों ओंखामजों जाफा जायो।
गावहा आराम बिदिनो फन रायलायसिनो बिगुर
जेरै नोंना बेस्ट फुडआ फेभरेट फुडा मा?
मा होनदों?
वान अफ दा फेभरेट फुड
मानामुनि मानामुनियाबो बाब दाउजों बिराद गोथाव जायोलै आयै
मानामुनि ना मानिमुनि मानिमुनि फाग्ला ना मानामुनि
मानिमुनि नङा मानामुनिब्रा
मानामुनि नङा पाग्ला मानिमुनि सो
या जाखायो दाउजों लकेल दाउजों नङाबा माबाजों बयलारजों
एवनानैबो जाजायो आलुजों एबारनि बोथोराव खेबसेबो गैया मानामुनि
बोरो लायथारा ए
गरमा गरम चाटने मे बि बहत मजा आता हे बाय बास एक बार मेरे कटरि मे आजाय
आंनो सानफ्रामबो औ आंनो न मोनसे मोजां नांगौ बाइक नांगौ कार नांगौ।
आंनो मा ना मा नांगौ आंनो बाइक नांगौ बाइकआ मोननै नांगौ आंनो खाराबो गंनै नांगौ ओमफ्राय बिल्डदिं नांगौ।
फार्स्टआव न'सो लुबैनो हानांगौ आंनो जेबो गैया
आंनो आंनोबो न'आवसो नांगौ न'आसो मेन न'खौ नांग्रोगौ आंनो ओरैबायदि न' बानायगोन ना।
स्कुटि बोराय बायग्रोगोन नांगौबा
ओमफ्राय माबा थानांगौ आंना आना हेला फिट थानांगौ माबा आ गुड लुकिं जानांगौ ओमफ्राय आना हेला बरिया
एस खेजयाव खालामो जानायखौसो होनगासिनो दं बिफर डाइटिं इउनिट तु न इ बड वान बेक इ बड
आर इउ इउजिं स्लां वार्डस
मा होननो दे आं आं गाज्रि होननायबो जामबा नोंसो गाज्रि खोना हैदों
फार्स्ट अ फार्स्ट अफ अल आइ अन टु से देट एभ्रि वान सुद प्रकास अन इयर गल्ड एन् अ द देट वाइन इउ गेन स' मच मानि इउ केन प्रभाइड देम लिटल विथ दस वार फर दस लिभिं द दस वार बि लाइफ सट मा खालामगासिनो नों जेरि
ना एवनो नागिरदों
मास प्राय मास प्राय खाबले कि कि केनेका बेनिफिट पाब के रकम मास प्राइरड कि आसे कि कि थाके माइ माइ मास फ्राइरद
किसु नाथाके रे बाबु
आयनांसिगोन र
जेरै बेराय बेरायहैयो माबायाव विन्टाराव
इक्जाम जोबनानै सिकिमावसो थांलगासिनो लोगोफ्रा
इगजाम जुनानै औ जिखुनु सिक्किमाव थाङोना उफाय थाङो
फैसायानो गैया उमफाय
हा
गयाबा बोरै जानांगो
सिक्किमानानि दार्जिलिंआव थांजायो दार्जिलिं आव थांसै थ सोर थाङो ज'नो
बिसिबां बिसिबां नांगौ
टेन थावजेन लगभग एक आदमिका
बाव थांस्लायस्लाय
टेन थावजेन टेन थावजेन नङाबा इनिफ्राय इसे खमबाबो जायोब्रा जुदि लोगोफोर थाङोबा ज' थाङोबा
एसे खम जागोन एसे ज' थाङोबा
बेखौनोथ' अबेहाय मोनगोन
हा?
टेन थावजेनखौ अबेहाय मोनगोन
ल' बाजेटाव थांजायोब्रा मा टेन थावजेन
जिखुनु हग
बुजिया नामाब्रा मानसियालाय एसे ल' बाजेटाव होनदों ल' बाजेट नों एसेबाबोथ' मेनेज खालामनांगोन ना नोङो थांनो होनबाय नालाय
आं थाङा ओंखायनो
खोथाखौनो लायरायनो रोङा
ल' बाजेटजों बेनिफ्राय खम एसेबाबो खम जेसेबां हायो एसेबां खम बुजिया नामा
एक हाजार
फाग्ला सहैद्रायो नामा
एकस'नि थांबाय एकस'नि फैफिनबाय दुइ थाखानि जाबाय
मा नोमा लायरायनाय जाखोसै बेलाय
उइदाउट मानिबो बेरायग्रा दं। आरो जोंहालाय फा माबाखौनो गिबावदों।
र' र' र' दा आं ना एवफ्रामग्रोनि दा हरगोन आं